हेलौ फंबाय औ खबर दं
उ जन्द गामि
आतसा बोरै खबरफोरालाय?
उ न जानो
मोजान ना?
उम
लान्डा
औओं।
हेल'।
हेल'।
औ।
खोनादों।
उ खोनादों। मा खालामदों? हेलौ
रेज जरना दाव
औ आदा।
ए लोगोनि न'आव दंफैयो। सेर गामियावनो
सोर सोर दं?
लोगो सासो दं।
बेसेबांजेन दं?
हम जाखांबायमोन।
जाखांबाय जानायालाय।
नङाबासो।
अमा बेदरजों मेवाइ गोखै।
नोंसिनालाय?
इसिथामा ओंख्रि?
हा?
नोंसिना मा ओंख्रि होनदां।
ए दाउसोमोन खोनादों
उ उ। दाउ फाजिमोन मोनानि माने जायाखै आरो आं मोनायाव।
आदसा आदसा।
नोंसिना नोंसिोरथा स्कुलाव माला खुलिगोन ब्रा?
जोंना खुलिनाय मास मोनसे बन्द' होदोंमोन मिन्थिया सारफोरा माबा हरबासो मिथिगोन माने।
उम।
थाबबो खुलिनो थाबबो खुलिनो होनदोंमोन माने।
उ उ।
खोनादों?
उम।
उम सारफोरा माबा हरबासो उ मिथिसिगोन।
उम।
उम।
फरायफोरो ओइ जोंनाथ' फन्द्र' दिननि उनाव लेंहरगोन होनदोंमोन माथो मा जायो नायनोसै र' नटिस हराखै माथो।
औ।
नटिस हरबा मिथिसिगोन।
औ जोंनाबो नटिस होबासो मिथिसिगोन माने।
उम फरायनायफोरानो मोजां सोलिगासिनो?
फरायफोरना इदिनोसै सम सम नायो।
आदसा एबारथ' फाइनाल दंलै।
उम।
उम बोरै जागोन बायदि फाइनालाव?
बेखन्थ' सान्दों माबोरै जागोन। नायनांसिगोन इसे मोजाङैनो गोसो होनानै।
उम दानो गोसो होआबाथ' गैखाला जोङो।
उम।
दा नैबे गरम बन्द' टाइमावल'सो फरायनो मोनसिगोन आरो बिनि उनावहायलाय मा फरायमोनबावगोन?
उम।
ओरै फुजा दं मा दं आयु
बेफोरावबोथ' थांनो लुगैखागोन।
उम।
फुजाफोरावबो।
उम।
उम ओंखायनोथ' नायनानै ला-लाफानानै बेरायहैजागोन आरो बेरायहैजानाया साननै सानसेसो नायलाबायनो।
उम। आंबोथ' बेखौनो सानबाय बोरै जाबावगोन दानो दाबो दानो फरायखानांगौ फरायनायालाय होमबाबो माथो गोसोआनो जाया।
उम।
दानिफ्रायनो एसे एसे गोसो होलांखायाबा बोरै जाहैगोन सानदों आङो।
उम।
नायलानांसिगोन दानिफ्रायनो एसे एसे।
उम।
नंङाबा जाहैनाय नंङा फाइनालाव।
बुं उम। लेखाबो बायनांगौलै आंना खोनादों?
उम।
माने लेखा अहो लेखा मोनजोबाखै माने दाबो
आसा आं बायनो बायखाजोबबायमोन बायनायालाय।
औ, ओरैनो गांसेयाव गांसेयाव बेसेबांसो गोलैनाय बायदि?
गांसेयाव माबा गोलैयो ओरैनोथ' बड'फोरा माबा गोेलेैयो दुइस' दाम लायो अबेबा ओमफ्राय अबेबा साथि थाखा एक्स' सल्लिस बिदि लायो आरो।
ओं।
अबेबा अबेबा लेखाया माबा लायो माने बिदिनो दुइस' बिस गाहाम लायोलै।
ओं।
उम दाख्लै बायनाया सासे लोगो बायदोंमोन आरो माबा लादों गां थामजों गांथाम नङा गांनैजों सारिस' आसि थाखा लादों।
अ मा मामोन?
बड'मोन ओमफ्राय एडभान्स ओमफ्राय मा बावमोनथाय गांसेया गांथाम लादोंमोन जिखुनु।
उम उम।
ओमफ्राय बेयावनो थांदों आरो सारिस' आसि। बड'आ बारा लायाखै बारु बड'आ साथि थाखा नामा लादों खोमा। ओमफ्राय माखासे माखासे दाम लादों एसे।
उम।
बेफोरखौबो बायाबाबो जाया नालाय ब्रा।
ओं।
अबाव सोरनिफ्रायथ' मालायनिफ्राय फ्रियाव मोनबोनो जाखो।
उम।
गाव गाव बायनालायाबालाय।
उम कलेजावबो बारा मोनजोबासै ना।
कलेजाव होजोबखायालै बुस मुथुथे।
ओं।
लाबोयो लाबोनाया ओमफ्राय जखानि लाबोआ माने। एसे खम लाबोयो बुस्थुआ ओंखायनो जोंना थोस्लाबा। थोस्लाबा जायो खोमा जों
उम जाय जाय थांगोरो बे मोनसे आरोना?
उम बिदि जायो।
जाय एतेन जाय एतेन जायग्रोनो हायो।
उम माने जाय रेगुलार क्लास लाबाय थाग्रा बेफोरबायदिनो हरो आरो। ओमफ्राय जोंथ' सानसे साननै थांङाना
उम।
माब्लाबा अखा हानानै थांनो मोना जायो। गोजानबो जायोना न'निफ्रायबो आरो दा रुम थानायखायसो थांबाय थानाय जायो र'। रुम लाया थायामोनबाथ' थांनोनो हाया माथो अखायानो। लामायानो।
ओहो अ नों रुम थायो आरोना नोंथां?
उम उम।
उम रुम थाबा ओरैनो मासाव बेसेबांसो गोलैयोबायदि?
मासावथ' ओरैनो गावनि न'निसो नाला गावनि जानायसो नालाय। न'निफ्रायनो लांजोबनाय जाखायो बारा थाङा माने ओमफ्राय रुमबारावल'सो थाङो। मासाव जोङो मैगं थाइगं बायोबा पन्द्रस' सल' माबासो थांगोन आरो बिदिनो सल्ल' सथ्र'स'सो।
अ।
दैलिग बायना जाबाय थाबालाय थांगोन दुइ हाजारसोआ।
ओं मासाव आरोना?
ओम।
रुमावलाय बेसेबांसो होनांगौ?
रुमाव फ माबा होनांगौ। अ सासेयावबो माबा होनांगौ आरो साराय सातस'।
अ साबैसे थायो ओमफ्राय नोंसोरो?
जों गासै साथाम थायो।
ओ। साथाम।
उम फंबाय सानै दंफैयो।
अ फं-फंबायफोर थाफैयो आरोना।
उम। उफाय गैया।
ओम।
लाफानांगौ जाबाय।
ओम मोजां ना ओरैनो रुमनि माबाफोरा?
रुमनि माबाफ्रालाय मोजाङानो मोजालाय एसे।
ओ सुबिदाफोरा इनि दै। दैनि ओम थानाय जानाय
मोजाङानो गासिबो।
होम।
मालिकआबो मोजांना जोंना।
अ।
सम सम मैगं थगं, सम सम मैगं थाइगं लांना हैैबावो बेदरबो लांना हैबावो जोंना।
हम।
मालाबा बेदर लांना हैगोन, मालाबा मैगं लांहैगोन, मालाबा फिथाइ सामथाय लांन हैगोन जानो थाखाय।
अम। माने मालिकआबो होयो आरोना?
ओं मालिका माने, हो?
मालिकआ मा मानसि होनदों जेनेबा ओरैनो
मालिकआाशथ' बर'आनो।
अम अम।
ओम।
मोजां जायो खायसे खायसे मोजां जायो।
उम।
उम।
खायसे खायसे मोजां जायोथ' आरो। आरो सोरबा बायदिया मोजां जायाना।
ओरैनो लोगो आवटनि मानसिफोरखौ हाबनो गोना होआ बिदि मालिकआ?
होयो होनाया जे-जेबो होना जोंना रुम मा
अ ओम।
उम।
मालिकनि बारगा खामानिल' मावनाङा आरोना थाबाबो बिदिनो।
ओम।
मालिकखौल' लासिं लासिं खालामनाङा आरो बेल' खोथाया
अ गावसिनाबो नाम जायोना माबाबाथाय।
ओम
उम
दाथ' मालिक मा फरायनो फैदों मोजां थाना फरायबानो जायोना
हा
ए फरायनो थाखाय थाफैदों मोजां फरायबानो जाबाय आदा मलिकनि बार बारगार'सो खामानि मावनांगौ दा
उम
आरो बा मालिकनि बारगा खामानि मावलाय सोर मालिकआ दोनगोन रुम
अ जागोन थ' आरो
मालिकनाबो नाम थाङोना आमुगनाव थादोंमोन आमुगनि खोथादोंमोन आमुगानो दोनदोंमोन बिसानाव थानायमोन होनब्लाथ' नाम थाङोना बेनाबो
उम बरनाम जायो माने उम जायो जों इदिनो
उम
बोदनाम जायो आरो माने मालिकनिबो उ द
मालिका माब्ला बोरै बिदि माबानोना बरनाम लानो
उ इसोरबो थार इसोरबो थादों होननानै ओरैनो माबा होआ ना इसोरबो
ओम
गो जानो
बिदि आखल लिरखायनांगौबा हो होखारहरजागोनसो माथो
औ मालिकफोर ओरैनो थिनोना थिना लेखाफोर नायनोलाबायनो
होनो थिनो थिननायलाय फिसाला बायदिसो खालामो ना माने
ओम
फिसाला बायदिसो फिसाजोफोरखौ थिन मानो दारै जोंखौबो थिनखायो फिसाजोफोरखौ
ओम नायनो खोन्थायो आरोना
होम
ओरैनो बेसे गोबावसो जाखो थानाया नोंसोरो
आं थानाया नाइननिफ्राय थादों नाइननिफ्राय थानानै माबा थादों फासत फार्स्ट इयाराव थथिया ओमफ्राय सेकेण्ड इयाराव बोसोरथाम थानाय जासिगोन आं एबारजों
अ मालिक सासेनावनो आरोना
उम
उम
बेलेग बेलेग सोलायबाय थाबा जायालै
मालिक सासेनावनो एसे मोजाङै थानांगौ
आरो बेलेग बेलेगनाव थाबाथाय गोबै थानो बेलेगनाव मालाय ना बेयावनो इमान मोजां मोनखानानैलाय
ओम मोजानो
उम
दिस
हो
उपाय गैया होनदां न'वावनो थांनांसिगोन
अ अ
बेलेगाव थानोबो बेलेगावबा मालिक मोजां मोनगोन ना मोनला बेबायदि ना